हेलौ
हेल'
ओ खोनाबायना?
खोनादोनो औ खोनादों दे।
ओ नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय आंनाव कल खालामनाय जादों।
आंनि बे बैसागोनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदो।
अ'
जोंनि बैसागु बर' बर'फोरनि बैसागु नंगौ औ हय नंगौ
अ दे अब्ला नोंथां आं एसे नों सावरायग्रोनोसै नामा? नोंथाङा एसे फोरमायग्रानै हरदो नामा?
औ औ जागोन दे। ओरैनोथ' बैसागो बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि बैसागो बुङोब्ला जोंफोराथ' मोनथाम बाहागोआव जा जों मोननाय जायो नङा जानो हेल' औ जों माने बैसागो खोनादों ना औ जेनेबा मागो दमासि फोरबो आरो बेनिफ्राय खाति फोरबो आरो नै दा जोंफोरनि गिदिर बैसागोआ जाबाय जोंफ्रा बे माबाया आरो ओइ बैसागु जिथुनाखि जोङो माबायाव जा एप्रिल इंराजिनि एप्रिल आरो जोंनि बैसाग मासावहाय फालिनाय जायो आरो दा नोंथांनि बायदिबा मादि एसे बुंगोन नामा नोंथाङाबो
हेल' हेल' खोनादों ना औ औ दे नोंथाङाबो एसे बुंगोन नामा आंथ' मोनथामनि सोमोन्दै बुंबाय ए मागो दमासि फोरबो खाथि फोरबो आरो बैसागु बैसागोनि सोमोन्दै आं बुंबाय जेनेबा रंजालि बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै आं दा उनावहाय सावरायगोन थेवबो नोंथांनिफ्राय आङो एसे मोन्थिनो लुबैदों नोंथांमोना माबोरै माने ओरै बेसांथा बैसागो फोरबोखौ मानियो बेखौ माने मोन्थिनो लुबैदों नोंथांनिफ्रायबो एसे बुंहरबा हामगौमोन? हेल' हेल' खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों औ खोनादों।
औ दे बुंनायसै हेल'
बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने बर'नि
माइ गायनाय फोरबोजों माने सोमोन्दो गोनां मोनसे फो फोरबो बियो
नंगौ
खोनादोंना नोंथाङा औ माने माइखौ जों सोमोन्दो लाख आखिनानै जोंहा बेखौ
ओ
जोंनि ओनसोल बा जोंनि आसाम रायजो बा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय माने बे फोरबोखौ फालिनाय जायो
ओ
माने बियो गाहायै माइजोंनो सोमोन्दो गोनां फोरबो ओमफ्राय बेबादिनो जोंहा माइखौहाय जेरैजाय माइ गायनायनि सिगां ग्रो जेब्ला बैसाग दान सफैयो बैसाग दान सफैनाय लोगो लोगोनो जोंना माने
औ
बैसाग दान सौफैनाय लोगो लोगो अखा खाया गोग्लैयो जोंनि
ओनसोलावहाय अखा गोग्लैनाय लोगो लोगोनो
औ
बिलाइ खिलियो आरोना माने फिफांनि बिलाइफ्रा ओमफ्राय बिदिनो माने
खोनासंलाय नोंथाङा। ओ जेब्लानोखि बारदै सिख्लाया फैयो बैसागनि सिगां सिगां बे बारदै सिख्लाया फैनाय लोगो लोगो जोंफोरनियाव बैसागोनि सिगां सिगां अखा हाग्रो अखाया गोग्लैयो अखा गोग्लैनाय लोगो लोगो दंफाङाव हेल' खोनादोना?
औ नोंथांनि आवाजखौ फिसा फिसा खोना फैदों।
अ अ अ आं एसे गोसायाहैनि बुंनि होमबा दा खोनादों ना? हेलौ
औ खोनादों।
ओ नेटनि एसे प्रब्लेम जादों नामा? हेल' खोना औ। बिदिनो औ बुंलाय?
माइजोंनो सोमोन्दो गोनां फोरबो नालाय बेयाव ओ जों माइखौ गायनायनि सिगां माने बैसाग दानावहाय अखा गोग्लैबानो जों बे
औ
माइ गायनोसै जोंहा माने माइ थाय बा हासिगोन
उम
माइखौथ' आनो अखा हाब्लासो गायनो हायो नालाय।
औ आं ओरैबायसा बुंनो सानदों नोंथांखौ थारमाने जों बैसागो फोरबोखौ मादि फालियो? रंजालि बैसागो फोरबो खोनादों ना नोंथां। हेल'
औ
हेल'
हेल' खोनाादोंना नों
सिक्स डाबल जिर' वान सिक्स आंनि नाम्बारखौ गोसो गैया नोङो जि नाम्बार
खोनादों ना नोंथाङा?
हेल'
हेलौ
हेल'
ओ खोनाबायना?
औ आं खोनाबाय थादो नोंथांनिखौ नोंथाङा बुंब्लानो जाबाय।
औ औ औ माने जोंहा माइजों सोमोन्दो गोनां फोरबो जाहैबाय बैसागुआ ओमफ्राय बैसा दान सफैनाय लोगो-लोगोनो अखा हासि गोन होननानै माने जोंनि गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय फैयो मानो ओमबा माइखौहाय गायनो थाखाय जोंहा अखानि गोनांथि जायो अखा हासिगोन होननानै माइ गायनायनि सिगांग्रो जोंहा बैसागु फोरबोखौ माने फालिग्रोयो आरोना माने एसे रंजानानै लाग्रोयो ओमफ्राय बेहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा हाल एवनानै जाग्रा हारि जानायलाय हाल एवनो थाखाय जोंहा नखरफ्रोमबो माने मोसौ हालुवा खौ लाखायो नङा होमबा मानो होमबा गोदोनि जुगाव ट्रेक टर गैयामोन।
औ
ट्रेक्टरजों हाल एवामोन। दा मोसौजोंसो हाल एवनानै
ओं
जोङो माइखौ गायोमोन नालाय ओंखायनो जोङो सि ग्रांग्रो माने उम मोसौनि फोरबोखौ फालिग्रोयो आरोना। बैसागु फालिनायनि सिगां माने औ बैसाग दाननि सानसे सिगां माने सैत्र दाननि जोब जोबथा सानखालि मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोयो आरो। ओमफ्रायहाय माने मोसौखौ बै दिनखालि एकदमबारे दुगैस्रां लोब स्रां खालामनानै बैफोरबायदि माखासे नियम खान थि मोसौ थुखैनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मोसौनो लाव जा फान्थाव जा ओ बेफोरबायदि
औ
नोंथांखौ एसे बुंहरनि नामा बेयावनो दा ओ जोंनि बि थिंजाय बे मोसौ थुखैनाय नि मोसौ फोरबोनि सिगां दिनानो जों उद्रायनाय होननानै बुङो जे सि जोम सुनानै न' बां लिरस्रांनानै माने जोङो साफा खालामनानै लाग्रोयो उद्रायनाय होननानै बुङो आरो जोंनि बिथिं जे बेखौ जोङो न' बां आरो जेसां जि जोम दोङो सुस्रांनानै उद्रायनानै लाग्रोयो बेखौ उद्रायनाय फोरबो होननानै बुङो आरो जों बेनिफ्रायसो अखानायैहाय मोसौनि मोसौनि फोरबो ना
औ
नंगौना गोरोबदोंना नोंसोरदो? हेल' औ दे बुं
नोंथाङा जे बुंदों माने मोसौ बैसागुनि सिगां फालिनायनि सिगां उद्रायग्रो होन्दोंना नोंथाङा
औ औ औ उद्रायग्रोयो जों न' बांफोरखो जे साफा खालायनानै लायो जे बेखौ बुंदों आं थारनाय होननानै बुङो।
औ औ माने न'बा खौहाय जोङो बैसागो फोरबो फैसिगोन नालाय एस फिन न' बांखौबो फोसाबनानै देलायहोयो आरो। ना सुस्रां लोबस्रां खालामनानै औ औ जायगाखौ साफा खालामनानै लाग्रोयो बेबाय दिनो माने मोसौ बैसागुखौ जों हगार हरो चैत्र दाननि जोबथा सान खालि ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा गुबै
मानसिनि बैसागु फोरबोआ बैसाग दाननि से थि सानखालि फालियो आरो
औ औ
दिनखालि मा खालामो जोंनि मोनफ्रोमबो न'खरावहाय
उम
मोनफ्रोमबो न'खरावहाय बिदिनो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै न'नि बा बाथौखौहाय ओ फोसाबनानै आलारि बाथि फोजोंनानै बेवहाय माने भगबाननि बा आ-आनान गसाइनिसिम आरज गाबोबा
औ
आफा बोराइ बाथौनिसिम माने बोर बिनानै लाग्रोयो आर ना आरो बेबायदिनो आरो
औ नंगौ।
गामियाव थांनानैबो गामियाव बो माने मोनसे बाथौ थानसालि थायो नालाय जोंनियाव बर'फोरनि गेजेराव बाथौ थानसालि थायो नालाय बे बाथौ थानसालियावबो माने जेब्ला न'निखौहाय खुलुम खाङो बेनि उनावहाय बाथौ थानसालियाव ज'नो देलायनानै दख'ना आर'नाइ साद्रि औ गोदान गाननानै आरो हौवाफ्राबो औ गामसा गोदान आर'नाइ गोदान लानानै माने बेनिफ्राय थानसालियाव थाङो आरो
औ औ थानसालियाव थांनानै जोंनि बिथिं औ बिनि फोरबोखो बा फोरबोखो फालियो
औ औ माने थानसालियावबो माने बाथौ बोराइनि मन्दिर थायो माबा थायो नालाय खुलुमग्रा थान थायो नालाय। बेहाय थांनानै खुलुम हैैयो आरो आमफ्राय बेवहाय जों औ बय खौबो ज' लोगो मोनो आरो गामिनि नखरफ्रोमबोनि सुबुं न'खरफ्रोमनि सुबुङाबो फैयो नालाय बेहाय बोराय बेन्थ गथ' गथाय ज' लोगो मोनो आरो बेहाय ज' खुलुमखांनायनि उनावहाय आरो बयबो गावजों गाव सनमान होलाय लायो आरो ना गेदेरा ओन्दैखौ अनो।
गोदो उन्दैया औ
ओमफ्राय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो। औ बेबायदि आरोना।
औ नोंगौ।
बेबायदिनो माने बैसागु फोरबोखौ जागायो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा नैथि सानखालिसो न'खर न'खर थांनानै माने आरोबाव रंजानानै मोसानानै आरो बै न'खरनि गाहेला सुबुंफोरखौ खुलुमनानै माने इदिनो मागिनाय मोनसे हाबाफारि दं जोंनि बर'फोरनो औ बिदिनो मागिनाय हाबाफारिखौ
औ बेबायदि खालामो औ बैसागु फोरबोफोरखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालियो जोंनि बर समावहाय औ माइ गायनायनि सिगां मोनसे रंजाग्रोनानै लानाय फोरबो होननानै जों बयबो
ओ।
थियो जोंनि बर' समाजावहाय बैसागुआनो मोनसे आमायथु ख्ल' बायदि आरो ना बर' सुबुं
नंगौ नंगौ नंगौ उम उम जोंनि बेनो आरो गिदिर माबाया फोरबोआ जोंनिबे ओ
समा
औ जे औ दे होमबा जोंहा दोनथ' लायनोसै उनावहाय रायज्लायनोसै ना ओ ओ जागोन दे। उम गोजोन उम।